औ नोंथां।
नोंथां माने ओ नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों बै ओ जायगाफोराव मोननाय औवा बिफां बे औवा बिफांनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावराय जागोन ना नोंथां?
औ नोंथां सावरायनो हागोन।
औ बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनाय नोंथांमोननि जायगायाव मोननाय बे औवाफोरखौ मा मा रोखोमनि औवाखौ मोनो आरो मा बायदि बेखौ बाहायनाय जायो?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि औवाफोरखौ मोननाय जायो। जेरैहाय बेफोरनि बाहायथियाबो ओ गुबुन गुबुन जायो आरोना नोंथां औवा लानानै औवा। बेफोरबादिनो जोङो औवाफोरखौहाय जोङो जेरैहाय जोङो न' लुनायावहाय बाहायनाय जायो आरो ना। ओ बेबादिनो जोङो न' लुनाय बेरा बे बे-बे-बेरायावहाय बाहायनाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो।
होनायावहाय आरो बेबादिनो जोङो बे खुन्था खुन्था महरैबो जोङो बेखौ बाहायनाय जायो आरो।
आरो बेनि उनावहाय जोङो बे बेराखौ खानो थाखायहाय आरुं महरैबो बाहायो आरो नोंथां।
औ बेबादिनो जोङो जेरैहाय लामाफोराव जोङो बेरा आरि दुमनोबाथाय बे औवाफोरखौनो बाहायनाय जायो आरो नोंथां। आरो जेरैहाय जोंहा ना हमनो थाखाय जोंनो ओेरैहाय जेखाइ, बा ख'खा, सेन आरि बेफोरबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो। जेरैहाय जोङो बेखौ खाथि फिसा फिसा जिरनानैहाय बानायो आरो। आरो ओ जेरैहाय जोङो लाव, जिंखा, खुमब्रा, बा लेस्रा आरिफोरखौ जोङो बे बैसां बैसां बानायनायावहाय जोङो बेफोरावबो बानायनाय जायो ओ जेरैहाय दालां आरि जोङो बानायोना न'फोराव एसे फिसा फिसा ओ दंग'फोर बारनो थाखाय बा दैसाफोर बेफोरबादि जोङो बेफोराव बाहायो आरो नोंथां। आरो बेनि उनावहाय जोङो जेरैहाय बर'नि दामजु ओ जोंहा दङ ओ सिफुं दङ आरो थरखा, गंगोना जोङो बेफोरखौहाय औवानिफ्राय बानायनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेबादिनो बेफोरनि औवा लायो औवाफोरनि ओ बाहायनाया गुबुन गुबुन आलदा आलदा जायो आरो। ओ जेरैहाय जोङो औवा बुरखा दङ औवा बिजलि दङ। बेनिफ्राय जाथि औवा बेफोरखौ जोङो गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायो आरो। जेरै जोङो औवा बुरखानि उम गाजाखौबो जोङो ओंख्रि महरैहाय संनानै जानो हायो। बेबायदिनो जोंनो औवाया जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिम गोनांथि आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावहाय। मा मा औवाफोरखौ बाहायनाय जायो मा खामानियाव। आरो मा मा औवाफोर मोननाय जायो नोंथाङा एसे खोन्थानानै होनो हागोन ना?
नंगौ नोंथां थारैनो। आ जोंनि जायगायावबो बिदिनो बुरखा औवा जाथि औवा बेफोर औवाखौ जों गोबां नुनो थाङो। आरो बेफोर औवानि बेफोर औवाफोरा जोंनिया माने। बै जोनोमनिफ्राय जों थैजासिम बेखौ नांगौ जायो। आरो औवायाथ' जोंनिया न'फोरावनो बिदिनो। थानायखौ नुनो मोनो गोबांनियावनो आरो खायफानियाव। थाया थेवबाबो माने गामिफोराव जों औवाफोरखौ गोबाङैनो नुनो मोनो आरो बाय हाजो। जायगाफोर बे हाजो जायगाफोरावबो जोङो। जोंनि साखाथियाव हाजो दङ बेवहायबो जोङो औवाफोरखौ नुनो मोनो। आरो बे हाजोआव मोननाय औवाया एसे आलादा जायो जोंनिया आरो। जोंनि बे गामियाव मोननाय हौवाया एसे आलादाखौ जों नुनो मोनो बेसोर आलादा माने जोंनिया। ओ जेबो बिदि गुबुन रोखोमै आलादा नङा जेनेबा बैफोरनि। नुनायाव एसे बेलेगै नुयो औ नंगौ नोंथां खोनादोंना?
औ औ खोनादों नोंथां।
बिदिनो जोंनिया बे औवाफोरखौस' जोङो। बिदिनो न'फोरावनो। न' बानायनायावनो जों गिबियाव नांगौ जाग्रोयो।
औ।
न' बनायनो थाखायथ' जोंनो। जेनेबा औवा बे औवाखौ गोनांथि जायो। ओ बै जोंनिया बेरा। न'आव थानो थाखाय न'आवथ' जों बेरा होनांबाय आरो खुन्था बे खुन्था गाय सन्नाय गायनाय बेफोरावबो लोगोसे जोङो। ओ बैयाव ओ जेनेबा सायलाफोर थिखांना दोननो। बेफोरावबो जोङो औवाफोरखौनो। गोबां बाहायनाय जायो आरो न'फोराव जोंनिया ओ जेनेबा। ओ बैदि दाउ अमा। फोरखौबो जोङो फिसिनाय जायो आरो बेफोराव गलार। एबा मोसौफोरनो दोननो थाखाय गुलि बैफोरखौबो जोङो माने बानायनानै। दोननायखौ नुनो मोनो आरो औवाजोंनो बेफोर जोंनिया खामानिफोरा जाजोब आरो नोंथां बेनि अनगायैबोथ' जोंनिया औवा बुङोब्लाथाय औवाखौ जोङो जोंनि जि जोङो जाग्रा मुवा जाग्रा जेनेबा जोङो माबानांगौ जायो ओ संनांगौ जायो नोंथां। बे समाव आं जानायाव जोङो औवाफोरखौबो बन हिसाबै रानबाथाय जों माने औवाफोरखौनो बन हिसाबै ओ बाहायनायखौ जोंनि जायगायाव गोबाङै नुनो थाङो आरो बेनि अनगायैबो औवाफोरखौथ' जोङो जेनेबा बै दुब्लि फोथारनिफ्राय जोङो माइफोरखौ रोगानो थाखाय हुलाबुरि हुला बारि बानायनायखौबो नुनो मोनो। रा हालेवनाय बै हालेवनायावबो जोङो जेनेबा ओ जोंनिया लरु बायदिसिना मोसौखौ बुनो थाख थाखाय बेफोरखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो। आरो मै मै होनाय बुङो जायखौ जोङो माने दुब्लिखौ जों खमान खालामनो हायो बैफोरखौबो जोङो ओ बानायनाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो जाख्लाफोरखौबो बाहायनाय जायो जायो मानो होनबा जाख्ला बे जाख्लाानि ओ जोहैनो जोङो गोजौ गोजौ जेनेबा बिफांनिफाय एबा माबा बायदिसिना खामानिफोरखौ बाहायनाय जायो। आरो लोगोसे बिफांफोरनिफ्राय फिथाइ सामथायाइफोर हाननायावबो बे जाग्लाया जोबोदैनो मदद होयो। आरो जों बिदिनो बुंनो थाङोब्ला बे ओ औवा औवानिफ्राय जोङो जेनेबा औवा मेवहायबो मोनो। औवा मेवाय खौबो जोङो गोबाङै जायो खायफाया आसार बानायना दोनो। बायदिखौ जोंनि जायगायाव नुनो थाङो बुंबाथाय जोबनो थाङा आरो नोंथां। होमबा नोंथाङा फोरमायनाय नोंथा आं जायगायाव आरोबाव माबाफोर बिदि बाहायथावना दोङो ना? जेनेबा औवानिखौ बाहायनाय।
जेरैहाय जोङो हौवानिफ्राय गोबां आइजेंफोरबो बानायनो हायो। जेरैहाय जोङो दाला सान्द्रि बा खादा बेफोरखौ जोंनो सानफ्रोमबोनि जिउआव नांगौ जानाय जेरै मुवा बेसादफोरखौहाय जोङो बेफोरनिफ्राय बानायनानै लानो हायो। आरो जेरैहाय जोङो ओ खायसे फिथाइ सामथायफोर हानो ब्लाथाय जोङो दंफां गोजौआवबोथ' खायसेयाव गाखोनो हाया नालाय। बेफोरखौ जों हानोनो थाखायबो जेरैहाय दान्दा महरै बाहायनो हायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथांनि थैनो।
औ नंगौ बेबादिनो जोङो औवाफोर खौ गुबुन गुबुन खामानिफोराव बाहायनाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ औ नंगौ नोंथां। जोंनि जायगायाव जेनेबा बैफोरो हिलामनोबो जोङो गोबाव दा दान्दाफोरखौ जोङो। बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो। नोंथां आरो जोंनियाथ' जोंनि गामि ओनसोलाव गोबाङैनो जेनेबा जों खैजिमाफोरबो हानना जायो नालाय नोंथां। बेफोर खैजिमा फोर हानना जानायावबो बे औवाखौनो दान्दा हिसाबै जों बाहायनानै जों खैजिमाफोरखौ हाना जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नों
आरो बुंनो थाङोब्ला थ' बे औवाया जोंनिया जेन बेरा होनायावथ' गोबाङैनो बाहायजाखायोआनो नोंथां। आर' जेनेबा जोंनियाथ' बारिफोराव जोङो ओ मैगं थाइगं गायो। जाय मान लाग्रा हमना लाबाय खुमब्रा, जोगोनार एबा जोङो पटल बैफोरखौ जों मिथियो। बैफोरखौ जोंनिया सां हिसाबै बानाय गोनां जायो। आरो बेफोर सांफोर खौ जोङो औवाखौनो जोङो दाननानै एबा बानायनाय बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो गोदो नोंथां जोंनिया बै जोङो उन्दै समाव जेब्ला गेलेयोमोन अब्ला जोंनिया औवाफोरजोंनो औवाखौनो जोङो औवा फिसा थायोना नोंथां। बे औवा फिसायखौनो नोंथां जोंनिया ओ दान्ना लाबोनानै जोङो हकि बायदिसिनाफोर जों गेलेनायखौ नुनो मोनोमोन आरो जोंनि जायगायाव।
औ औ नोंथां नंगौ।
औ नंगौ नोंथां बिदिखौ जों नुयोमोन आरो नोंथां। नोंथाङा आरो फोरमायबावनो आग गोन ना जेनेबा नोंथांनि जायगायाव मा रोखोमै औवाखौ बायबावो?
नंगौ ओ बेबादिनो जोङो जेरैहाय नोंथाङा बावै सिगां बुंलांबाय जोंङो आबाद मावनायावबो औवानि गोनांथि जायो। जेरैहाय जोङो नांगोलजों हालेवोब्ला। नाथाय जोङो आइआथ' गोजौ गाहाय जायो नालाय जोङो बेखौ समान खालामनो थाखायबो मै बानायनानैहाय ओ बे औवाजोंनो मै बानायनानै जोङो मै होनानैहाय हाखौ समान खालामो आरो बेबदििनो जोंनो बेदा बेदानि गोनांथि जायो बे बेदाखौबो जोङो औवानिफ्राय बानायनाय जायो आरो जेब्ला जोङो माइ मारा लाागोन बे माइ मारान जिगाबखौहाय फायनो थाखाय जोंनो हुकेननि गोनां जायो। बे हुकेनखौबो जोङो बे औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो नोंथां। बेबदिनो जोङो आरोबाव गोबां गुबुन गुबुन खामानिफोराव बाहायनाय जायो आरो नोंथां आरो जेरैहाय जोङो औ खदाल आरि बाहायोना बे खदालावबो जोङो हमग्रा मुथि महरैहाय जोङो बेफोर औवाफोरखौनो बाहायनाय जायो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
हिसानफोर बानायनायावबो हिसानावबो जों खायफा औ
जेरैहाय जोङो हिसान दानायावबोहाय जेरै बेफोरखौ बाहायनाय जायो गनसा होनो गनसा बालेब आरो बेफोरखौ गोनांथि जायो नालाय हिसान दानायावबो जेरैहाय आगर एरनायफोरावबो जोङो। बालेब आदि गोनांथि जायो जोङो बेफोरावबो बे औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां जोंनिया समा बो जाबाय बिदिब्ला जों दिनै सावरायनायखौ एसेनो लागिथारननो।
औ नोंथां गोजोन्थों।
औ गोजोन्थों नोंथां।